औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा खल हरनायनि खल हरनायनि जानांगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम जानायनि सायाव बर'फोरनि गामियाव मा मा रोखोमनि जानाय जायो बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां औ होमबा नोंथांङा खोन्थानो हागोन ना नोंथांमोननि जायगायाव मा रोखोमनि जानायखौ गोबां जानाय नुयो मानो
औ नंगौ नोंथां नांगौ दा जोंनि दा जोंनि बे ओनसोलथिं जानाय होनब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जानायफोर जोंङो जायो आरो नोंथां दा बर' हारिनि आं नोंथांनो दोरोंङारि गोदो निफ्राय जाबोबाय थानाय दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सायावनो एसे फोरमायनो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
दा जोंथ' बर' हारिनि दोरोङारि जानाय ना जोंना गोबां रोखोमनि जानायफोर दं जेरै जोंना अनला अनलाजों जोंङो बायदिसिना जोंङो जायो जेरै अनलाजों जों औवा मेवाइखौबो जायो औवाजों जोंङो अनला खारैजों जोंङो ओमफ्राय दाउ दाउखौबो जायो जोंङो अनला खारैजों जोंङो बायदिसिना बायदिसिना जेरै मुलाखौ फोराननानै जायो नोंथां आरो सबायजों सबायजों जोंङो साम'खौ जायो सबायजों जों अमा बेदरबो जायो नोंथां। सबायाइजों जोंङो सबायजों जों ना गोरानखौबो जायो।
बेनि उनाव जोंना थास' थास' थास' बिथ्रिजों जोंङो ना गोदानबो जायो नोंथां। बेनि उनाव थास' थास' बिबारजों जोंङो। बै ना गोरानखौबो जायो आरो जोंना नारजि नारजि नारजिजों। जोंङो बायखौबो अमा बेदरखौबो जायो नोंथां बेबायदिनो जोंनि सलथिं बेबायदि जानाय जायो आरो नोंथां दा आं नोंथांनो दा नोंथांनो आं मोनसे जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि जाग्रा जेरै नारजि नारजिजों एखमबा माबादि जोंनि बेथिं जाहैनाय जायो बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
नोंगौ नोंदांनो फोरमाय जागोन थारैनो
दा जोंङो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बै नार्जिजों अमाखौ जों गोदोनिफ्रायनो माबोरै संबोयोमोन नाथाय आथिखालाव एसे एसे संनाया एसे सोलायनोबो हागौ नोंथां दा नोंथांनिसे फोरमायोायो नोंथां। दा जोंनो दा जोंनो नारजिजों अमा जानो गोनां अब्ला जोंङो गिबियावनो जों नारजि नारजिखौ जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन दा जोंङो नारजिखौ जोंङो हाथाय बाजारावबो जोंङो बायनानै मोनो नोंथां। बेनि उनाव न' फोरावबो बै फाथो फाथोखौ जोंङो न'फोरावबो दुब्लि नंङाब्ला जोंङो बारि बेफोराव जोंङो गायनो गायनानै हायो नोंथां जोंङो बेखौ फाथोनि जोंङो बेगर खौ जोंङो हालेवनानै जोङो एसे जावफ्लेनानै जेब्ला जोङो बेगरखौ गारना होगोन ना अब्लानो बै फाथो बेगरा रजायो बेगरा रज'नानै देरबा जोङो बै बेनि बिलाइ फाथो बेनि बिलाइ फाथोखौ जोङो गोथां मजायो आरो नोंथां। खायफाया एवनानैबो जायो खायफाया माबा मोनसे आलुफोर होननानैबो जायो आरो नोंथां। दा बेनि उनाव जों बै बिलाइखौ जोङो खानानै बिलाइखौ जोङो खानानै सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां फोरानखांनायनि उनाव आंनो बै बै फाथोनि फाथोनि बिलाइखौनो जोगोन आरो जि महरैबो जोङो मुं होदो नोंथां। बेनि बेनि उनाव बेनि उनाव जोंना जेब्ला बै नारजि बिलाइखौ जोङो साननो गोनांब्ला बेखौ जोंङ दैयाव सोमना दोनां एसे गोबाव सोमना दोननांगोन जाहाथे बेयाव थानाय। बिलाइ बिलाइ सेवनायफोरखौ जोङो बोखांनो हायो आरो बेनि उनाव बे बेनि थखराफोरखौ जोङो गारनानै आरो बेयाव थानाय हाद्रि जेरै बायदि बायदि गाज्रि बेसाद थानायखौ जोङो गारनानै मोजाङै सुना लानांगोन नोंथां। बेनि बेनि बे बेनि उनाव जों सारायाव दै होनानै जोङो बे बै नारजिखौ जोङो बेयाव सोमना होनांगोन सोमना होनायनिाव एसे जोङो गोदौ होनांगोन गोदौ होबाय थायोब्ला बै नारजिया। बाय नारजिया एसे रुयगोन नाथाय खारै जोंनि बर हारिनि बिनो बानायनाय जोङो खारैखौ जोङो होयोब्लाबो नारजिया गुन्दै गुन्दै जागोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा अमा बेदर अमा बेदरखौथ' जों आथिखालाव। गोबां जायगायावनो जोङो मोनो। दा जोङो नोंखरावबो जोङो फिसि मोनो आरो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो। मबाइल लाना फैनाय नोंथां बेनि उनाव जोङो। बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ लाना फैनानै जोङो। एसे नारजिनि थाखायजों एसे फिसा फिसा जोङो गोदानानै बे। बे एवफ्रनानै एसे थावजों एसे एवफ्रनानै जोङो बै जेरावजों। संदोंमोन नारजि नारजि बेयाव नारजियाव होनानै जोङो। गोदौहोबाय थानानै एसे गोबावजों खोबनाानांगोन नोंथां बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव। जोङो नांगौ जानाय मस्ला बायदिसिना जोङो। होनांगोन जेरै फानलौ जिरा बायदिसिना जोङो होनांगोन नोंथां। बेबायदियैनो जोंनि बै आथिं बे नारजिजों अमाखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथांथारनो
औ आरो जोंना सबायाइ साम' बायदिसिना जोंनि जाग्राफोर दंबाव आरो नोंथां। थालिर फस्ला बायदिसिना नोंथाङाबो एसे। दोरोङारि जानायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो। जोंनि जायगायावथ गोबां रोखोमनि जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जानाया जोंनिया माने। सानफ्रोमबो जोङो माने गुबुन गुबुन जाग्राफोरखौ जानानै जोङो मोजां मोनो। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबाङै। थ' बैफोरो नोंथाङा बुंनायफोरखौ जेनेबा अनला, सबाइ बैफोरखौ जोङो जाबाय थानाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो बोथोर दो गोरोबना जोंनि ओनसोलाव दा जोङो जेनेबा खान्थाल बै खान्थाल फिथायाव जोंनिया बेगर थायोना बै बेगरखौ जोङो। जिरनानै जोङो बेखौ जेनेबा दालि खारैफोराव बिदिनो। बायदिसिना जोङो अमा बेदर बैफोरफोरखौ होलाना जानाय खौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि। जायगायाव दासिम जोङो बै औवा मेवायदों जोङो अनला खारैखौ गोबां जानाय नुबाय थायो। थ' अनला खारै बुङोबाथ' बेयो जोबोद माने गोदोनिफ्रायनो माने दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव जाबोनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। बेखौ जोङो औ मा बायदि बानायो होनना बुङोबा जोंनिया बै माइरंनिफ्रायनो जों बेखौ बानायनाय जायो। माइरंखौ जोङो एसे सम जोङो जेनेबा सोमना दोनग्रोयो। दसे रुयगानो थाखाय बेनि उनाव बेयो रोगाबाथाय जोङो बेनिफ्राय दैनिफ्राय बोखांना लाबोन। बेखौ जोङो दिंखि एबा नलेबा जोङो थुबसिफोरावबो देनानै बेखौ गुन्दै। खालामना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो ओइ गुदुंनाय माने गोदौनाय दैयाव जोङो एसे एसे माने जोङो बेखौ गुन्दैखौ जो ङो सारना होनायखौ नुनो मोन आरो बेयाव होनायनि उनाव जेनेबा औवा मे वाइ बेखौ औवानिफ्रायनो मोननाय जायो औवा जोंनिया बेखौबो जोङो हानानै बेजों होनानै जानायखौ नुनाय नुनो मोनो आरो जोंनि। जों ओनसोलाव दासिम जोङो गोबां जानायखौ नुनो मोनो बिदि बेनि अनगायैबो आरोबाव जोंनियाव दा जेनेबा मै था बै मैथाखौबो गोबां जानाय नुनो मोनो मैखौथ' जोंनि जाय गायाव सरासनस्रायै जोङो न'फोरावनो जोंनिया दखरसे हाफोराव जोङो जावफ्लेनानै बेवहाय जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाना फैनाय बेगरखौ जोङो सारना होनाय जायो आरो बै सारना होनायानो जोंनिया जोंनिया माने ब मैथाया मैथा बिफाङा रजनो हमो आरो रज'नायनि उनाव जों बेखौ बे बिलाइखौ माने खानानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो गोबाङै नाजों जायो बेयो नाजों जानो जोबोद गोथाव बेयो माने एसे बेयो गो गोखै जायो नालाय बेनिखायनो बेयो जोबोद गोथाव जायो। आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंनि जायगायाव जोङो बाथिखाखौबो जानाय नुयो
नंगौ नंग
बासिखा औ बेखौबो जोंनि न'आवनो जेनेबा बेरा बेरा होयो नालाय बे बेरा रखमबो खामानि मावख फाबाय आरो बेवहाय जोंनिया जि बिबार बारो बे बिबारखौ जों खानानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो औ नों थां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बिदिनो जानाया सोलिबाय थायो जेनेबा दैलां बोथोराव मोननाय साम' बैफोर साम'फोरखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबाङै जायो आरो जोङो खांख्राइ औ खांख्राइखौबोथ' जोङो फोथारफोरनिफ्राय बे बिदिनो मोना मोनाबो जोङो खांख्राइखौ जेनेबा खांख्राइफोरा मोना मोना ओंखारना थायोना दुब्लि फोराव गाथानिफ्राय बे बेवहाय जोङो टर्स लानानै जोङो नागिरहैबो नाथाय बैफोर खांख्रायखौ मोनो आरो आरो बैफोर खांख्रायखौनो जोङो मैथा होननाया मैथाजों जोङो गोबाङै ओ जानायखौ नु नो मोनो बिदिनो जोंनियाव गोबां औ गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि जाबोनायफोरा दासिम दासिमबो ओ दासिमबो जाबाय दङ' आरो नोंथां औ नोंथाङा जेनेबा आरो फोरमायनो हागोन ना जोंदि खारै जायो होनना बुंबाय थादो नोंथांनि ओनसोलाव बै खारै खौ मा रोखै मोननाय जायो नोंथाङा इसे
औ नोंथां हागोन नोंथां हागोन। दा जोंनावथ' गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोबाय थानाय बै खारै बे खारैखौ जोङो माबादि बानायो होनब्ला जोङो खारैखौ जोङो गुबैयै जोङो थालिर बिफां थालिर बिफांनो जोङो गासै बाहागोनिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो नोंथां। जेरै जों बेनि मोदोम नङाब्ला जों बेनि मादा बायदिसिनाजों बायदिसिनाखौ जोङो मोजाङै फिसा फिसा हानानै बेखौ जोङो सान्दुं सान्दुंङआव जोंखौ फोरानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला बेयो रानो रानबा जों बेखौ मोनसे खलथा खलथा बानायनानै जों खौ अराव खावनाय हायो नोंथां। अराव खावब्ला बैनि हांगारफोरा जोंना बैनि हांगारफोरा जोंना जोबोर गोखा नालानाय गोबाब बेनिखायनो बेखौ जोङो बेखौ जोङो इसे सालिनांगौ नोंथां। सालिनानै जों बेनि गुन्दै गुन्दैखौ जोङो लानानै बेयाव बेयाव जोङो दै दैखौ होनानै बेखौ मिक्स खामनानै बेखौ सर'नानै जोङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं आरो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो खारैखौ बानायनायखौ नुबोदों आरो दासिमबो बानायबाय
नंगौ नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नों थां नोंथांनिफ्राय बै दोरोङारि जानायफोरनि बागै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। नोंगौ नोंथां गोजोनथों नोंथां औ